अ खोनादोंना नोंथां? नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन ।
अ । बिदिब्ला जोङो दैज्लांनि माने मोनसे टपिक्सनि बागै रायलायगोन आरो नोंथां । माने दैज्लांनि बागै रायज्लायगोन आरो दाथ' दैज्लां जागासिनो । दा
ओनसोलावबो दैज्लांखौ दैज्लांखौ माबोरै माबायो गायो माने ए माबोरै माबा खालामो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां? माबोरै आबाद खालामो?
दैज्लां दैज्लां होनबा जेरै गोबां रोखोमनि आबाद । दङ ओ बिदिनो, बिदिनो जेरैहाय जोङो माइ आबादबो दङ ओ खुसेर आबाद। बो थायो बायदि बायदि गासै ओ, गयनि ओ हाया बोरिबा जेरैहाय जोङो हा बोरिफोराव जेरै गय गय बागान। गय आबादबो मावनो हायो बिदिनो आरो आरो दैज्लां बोथोराव आरो जिंखिया जिंखिया फल बिफां मैगं थाइगं बेफोरो बे फोरखोबो आबाद मावनो हायो लेस्राखौबो आबाद मावनो हायो । गोबां रोखोमनि दङ औ । आरो नोङो हा बिगा बिगा हा दङब्ला नोंथाङा ओ थालिर बागानबो खालामना दोननो हागोन औ औ बायदि बायदि आरो बेनि अनगाबो गोबां ओ जेरैहाय थाइजौ बिफां ओ बिदिनो गोबां
औ नोंथां ओम नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो, आबादखौ मावो आरो नोंथां,
औ,
औ, बुंनो थाङोब्ला दाथ' दैजलां नङा होनबा नोंथां बेबायदिनो जोङो गायनो फुनो थाखाय जोङो निजि ओ गावनि जिउखौ सुफुंनो थाख थाखाय बा मोनसे आबाद मावो नङा होनबा नोंथां? बेबायदि बिदिनो जोङो आं आबाद मावनायनि बागै माने एसे बुंलांनो सानदों आरो नोंथां औ नों नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' दा गोबां आरो गोबाङानो बिदि आबाद । मावो आरो नोंथां बेबायदिनो आबाद मावनो थाखाय जोङो । ओ माइ बा माइग्लिखौ मोनसे हाखराव बा मोनसे । ओ मोनसे बिदिनो जायगायाव सो सोमनानै दोनो आरोना नोंथां बेखौ सोमनानै दोननानै बे खौ साननै सानथाम थानानै बेखौ ओ बिनि माइआ गाजा हरबाथाय बेखौ बोखांनाय जायो आरो नोंथां बेखौ बो बोखांना दोननानै बोखांना दोननानै बेखौ दान्दिसे सम बेखौ मोनसे जायगायाव मोनसे हायाव बेखौ ओ दोननाय जायो आरो नों, थां फेन्नानै बेखौ दोननाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो ओ बेखौ गायनो थाखाय बेखौ बा बेखौ फोनो थाखाय ओ - मोन ओ हानि हाखौ एवग्रोनांगौ आरो नोंथां बेबायदिनो, ओ एवग्रोनानै लानानै बेखौ ओ बेखौ फोनाय जायो आरो नोंथां । बेखौ फोखांनानै ओ बेखौ फोखांनानै बा स्नि सान बा दाइन सानाव बेखौ बेनि फुलि माने बे बे माइआ रज जबोयो आरो नोंथां बेखौ बे रजबोखांनायनि उनाव बेखौ जोंङो ओ फुना फुनाय जायो आरो नोंथां । बा बेखौ गायनो थाखाय बेखौ फुनाय जायो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो ओ बेखौ गायनो थाखाय बा दुब्लिबा हाखौ मोन ओ बिदिनो मोसौ नङाबा दानि दिनावथ गोबां मानसिफोरानो आबाद मावनाया दानि जुगाव गाव माने ट्रेक्टरजोंसो बांसिन एवनाय जायो आरोना नोंथां हाखौ । बेबायदिनो ट्रेक्टरजों बा हाल हालजों बा मोसौजों बेबायदिनो एवनानै लाग्रोनानै बेखौ हाखौ फोमोननानै लानानै बेखौ जों गायनाय जायो आरो । नोंथां बेखौ गायखांनायनि उनाव जोंङो बेबायदिनो गोबां सान बेखौ गायना दोननानै जोंङो बेखौ बे माइआ मोनबाथाय फिथाइ ओंखारबाथाय बे फिथाइखौ जोंङो मोनबाथाय बेखौ जों हानानै बा दानि दिनावथ माइ हाग्रा मिसिंबो गोबां ओंखारबाय नङा होनबा नोंथां बेखौ बा मिसिंजों हाखांनायनि मिसिंजों बा बेखौ मानसि माने सुबुं माहारि याबो हानो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो हायो बेबायदिनो हाना नै जोंङो बेखौ न'आव लाबोयो बेखौ न'आव लाबो खांनायनि उनाव बेखौ जोंङो दाबसे जायगायाव जमा दोनो बा सिथ्लायाव जमा दोनो बेखौ बा बे मोखौजों मोसौजों बा बेखौ ट्रेक्टरजों नानाय जायो आरो नोंथां । बेखौ नाखांनायनि उनाव बेखौ जोंङो बिनि मा आइ जिगाबखौ बेखौ साफा खालामनाय जायो आरो नोंथां । बेबायदिनो जोंङो ओ जिउखौ खुंनो हायो बा बेखौ फाननानैबो जोंङो रां रां आरजिनो हायो नोंथां बेबायदिनो नोंथांमोननि जायगायावबो बेबायदिनो खालामो नामा माइ आबादखौ?
औ खालामो खालामो औ ।
बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
बिनि सोमोन्दै औ । नंगौ ओ बेफोरबायदिनो ओ नों जेरै बुंनाय बायदिनो बिदिनो बुंनायानो
औ नोंथां ।
ओ बिदिनो गोबां मानसिफोरा खस्थ खालामो । गाव गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय ओ बि बिदिनो औ गाव गावनि आदार बुथुमनो थाखाय गोबां खस्थ खालामो ओ सान्दुं अखा ओ नेवसिनानै सान्दुं अखाखौ जेबो सानालासे गावनि ओ देहाखौ गोलोमदै ओ ओंखारहोनानै गावनि गोबां खस्थ' सेक्रिफाइस खालामनानै गावनि उदैनि थाखाय ओ थांना थानो थाखाय ओ बिदि खस्थ' खालामनाय जायो औ ।
औ ।
आरो बिदिनो आरो गोबां बायदि बायदिबो आबाद बिदिनो जोङो मानसिया खस्थ' खालामाबाथ' जेरावबो जेबो जाया ओ खस्थ'बो मावनांगौ औ । गावनि देहानि थाखायबो हेल्थनि थाखाय ओह जोङो मानसिया थांना थानो थाखाय जानोसो देहा नालाय बिनिखायनो बिनि बेखायनो आबादखौ जोंनि बे माइ आबादाबो गोनांथार आरो बोथोर बोथोरजों लोगोसे बिदिनो औ आरो बिनि अनगाबो नोंथाङा माबाफोर ओ सोंथि सोंलुफोर दङ नामा बेखौ आङो नोंथांखौ आङो बुंनो थाखाय
औ नोंथां बेबायदिनो जों गय आबादनि बागै सोंगोन आं नोंथां गय आबादनि बागै नों थांङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना गय आबादखौ माने फार्स्टावनो बोरै बेखौ बिफां खालामो बोरै माबा खालामो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो औ
गिबियावनो आङो गय आबादनि बागै बुंगोन गय आबादखौहाय जोङो जेरैहाय ओह गया जेरै ओह मोनसे बिफांनिफ्राय बे गया मोनसे बा ओह गोबां ओह जेसेबांनो बुरजाबो थायो खमबो थायो सोरनाबा हा बुरजाबो थायो खमबो थायो बेनिफ्राय नोङो बे फांसे बिफां दा ओह साननानै ला नोङो फांसे बिफांनिफ्राय बे मोननाय फिथाइ मोननाय फिथाइनिफ्राय बे फिथाइया सिरिगोन सिरिब्ला अब्ला जोङो बे फिथाइ गोमोनखौ जोङो मोनसे जायागायाव ओह बुथुमनानै दोनथ'गोन ब्ला जेरैहाय आरो बे गय फिथाइखौ ओह बोनथुमनानै बोनथुमनानै बा बस्थाफोराव सोनानै बा माबा मोनसे प्लास्टिकफोरावहाय सोनानै बा बस्थायावनो सोबाय सोनानैहाय जोङो बेखौ हा सिङाव गल जावबाय हाखो हाखर जावनानै बेयाव फबबाय फबनानैहाय फबना दोननानै बेयो ओ बियो खिलि गाजा हरगोन एसे गाजा हरगोन जेब्ला गाजा हरो बेखौ बेखौ गाजा हरबाथाय जोङो ओ मा होनो बेखौ बुरफुयो बुरफुनानै ओमफ्राय जों जोङो बेखौ ओ माबायो ओ गावबागाव गाव जागायाव ओ बेखौ जावायो बिदिनो ओ मोनबाथाय बेखौ ओ हायाव फबबाबो जायो हायाव फबनायानो साबसिन जायो औ जानो थाखाय सिङाव फबनाय जायो फ्राय ओ जावायनो थाखाय बेयाव ओ हा एसे बांद्राय गोथौआव फबनो नाङा एसे ओ थौले थौलेयावनो बेयाव जावायनांगौ आरो
औ नोंथां
जेब्ला बियो जावायब्ला बे खिलि अर गोन ओ रोदोमगोन बिलाइ रोदोमगोन बिलाइ रोदोमब्ला अब्ला बियो लासै लासैनो देरबोगोन लासैनो ग्रथ जाबोगोन हरजाबोबा बेनिफ्राय इसे ओरैनो ओह बेखौ
औ नोंथां
बा फाइभ ओ जेरै ओ बा बा फुट बा पास फिट बा सारि फिट बेफोरनिफ्राय जोङो गाय स्लायनाय जायो नों गायस्लायबा लासो लासै लासैनो गायस्लायलांनो हायो ओ गावबा गावनि ओ हा खौ जेरैहाय साफा खालामजोबनो लाग्रोनानै एसे एवख्रोबनानै बिदिनो ओ मोनसे हाखौ मोजाङै लाइन खालामनानै जोङो बेयाव गायनो हायो औ गायब्ला बिदिनो ओ जोङो बिदिनो लासै लासै देरै देरै देरै बेबो बिदिनो गोजौ जाबा
औ नोंथां।
फिथाइया थाइगोन ओ ओ नौ फुट बा दस फुट बा एग्र' बार' फुटनिफ्राय बियो ओ फिथाइ थाइनो बियो जागायजेनगोन। औ बिदिनो जोङो फिथाइ गय फिथाइखौ जोङो मोननाय जायो।
औ बेबायदिनो गर फिथाइखौ माने जों फाननानै रां खामायनो हायो
औ हायो हायो बेफोरबायदिनो जोङो ओ गय गयखौ जोङो रां खामायनो हायो ओ बि दिनो जोङो रां आरजिनोबो हायो न'खरखौ सुफुंनोबो हायो बिदिनो औ न'खर बेंनायाव इसे रां रांनिया मदद जायो गोबां मदद जायो औ आरो बिदिनो ओ बेखौ सोरबा ओ फायखारि बा बेफारिफोरा बेखौ ओ दाग लानानै दोनो खायसे बिदिनो ओ बिबारावनो ओ लानानै दोनखायो। बेखौ गावसोरनि ओ बाजेटनि हिसाबै लायो। गावसोरनि मिलायनाय ओ हिसाब ओ रांजों गोरोब नानै गोरोबनाय मोनबा बिसोरो लाखिनानै दोनो आरोखि औ
नोंथांनिसिम बेफोर उम दैज्लांनि बागै माने आबाद मावनायनि बागै रायलायनानै गोसोखौ जोब बोर मोजां नांबाय औ आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आं नोंथांखौ बिदिब्ला जोंनि रायलायनाय समाबोथ' जाबाय नोंथां बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ औ
औ औ